हेल'
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों
खोनादों सा हेल'
औ खोनादों
औ खोनादों नोंथां इयारबादस खानाय जानानै दंमोन आंना बेखायनो हायोबा नोंथाङाबो इयारबाद्सफोरखौ लानो नाङा
औ
खोनादों नोंथाङा खोनादों नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि टपिकखौ बुंदो जों बावहाय सावरायलांनोसै
दा जोङो जेनेबा गाइखेरनि सायाव एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां
नंगौ औ नंगौ नोंथां गाइखेरनि सायाव मोजां आयदा नंगौ
दा जोङो जेनेबा गाइखेर गाइखेरनिफ्राय
नंगौ
जोङो गोबां बेबायदिनो मेथाइ बा बायदिसिना बानायनाय जायो आरो गाइखेराव जोङो प्रटिन मोननो हायो जाय जोंनि देहानि नांगौ जानाय ओ भिटामिननि थाखा ओ भिटामिननि थाखाय माने गो ओ मोजां ओ बेबायदिनो गाय खेरनिफ्राय जोङो गाइखेरखौ मानिफ्राय मोनो होनोब्ला जों गाइखेरखौ ओ मोसौ गायनिफ्राय मोननाय जायो ओ बेबायदिनो जारसि मो सौ बायदिनिफ्राय जोङो गाइखेर मोननाय जायो। आरो गाइखेरखौ जोङो आथिखालनि मुगायाव नालेखलनि बो गाइखेर ओ बानायनाय खोनानो मोनो आरो नालेखरनि फ्रायबो औ नाथाय बे मोसौनि गायनिफ्राय जा गाय खेर मोनो जोङो बे गाइखेरा माने पियर सिन आरो ओ बे गाइखेरनि फ्रायनो जोङो पनिर अ आरो ओ माखन ओ बायदि बानायनाय जायो आरो बे गाइखेरखौनो जोङो ओ गोखै गाइखेर मोखैबो बानायो। जाय जोङो गोरलोम बोथोराव औ जायखौ गाइखेर जाखा होननानै बुंनाय जायो। जायखौ जोङो गोरलोम बोथोराव माने गरम मोनबाथाय बेबायदि गाइखेर न'फोराव नो जोंना गा मियारि सुबुंफोराथ' ओ न'आवनो मोसौ फिसियो। ओ गाइखेरनि थाखायनो बेबायदिनो ओ गाइखेरा जुदि ओ बुरजाबाथाय जोङो बे गाइखेरखौ लोंख'नो हायाबा समायना दोनो दोननानै बेखौ जोङो गाइखेर मोखै खामो। खामनानै जोङो माने ज' सिनि बा सिरा आरो रस'ग्ला बादिजों जोङो गाइखेर मैखिखौ जानाय जायो। बेबायदिनो गामियारि सुबुंफ्रा गाइखेर फाननानैबो ओ माने एसे रां- खान्थियारि आयदायाव माने-माने हेफाजाब मोनो आरो रां- खान्थियारि गाइखेरजोंबो जोङो माने रां आरजिनो हायो। ओ दा नोंथाङाबो बेबायदिनो गाइखेरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो।
औ नंगौ थारैनो बे गाइखेरनि आयदा नोंथाङा जिहेथु सावरायदों बे मोनसे सावरायनो गोनां आयदा थारैनो। दिनै गाइखेरा मा गिबियाव जोङो बेखौ मिथिनाया गोनां। गाइखेरखौ जोङो मानि थाखाय बाहायो? जोङो सापस हमनानै ला जों सानफ्रोमबोनि जिउ ओ खुंनायाव गोनांथि जानाय एबा जोंनि संसार जानायाव गोनांथि जानाय आलासि मानसि-दोमसि सोरबा न'खराव फैनाय एबा साहा गला बायदिसि- रेस्टुरेन्टफ्राव जोङो बांसिनै गाइखेरखौ बाहायनाय नुयो नङा होमबा? जेरावनाखि जोङो सोरबाफोर आलासिफोर फैयोब्ला जोङो गाइखेरसा नङाबा जोङो गुबुन साहाफोरखौ होनो लाजिनाय मोनो नङा होमबा?
औ
खोनादों नोंथा?
औ खोनादों।
नोंथाङा खोनादों औ नंगौ थारैनो औ नंगौ थारैनो बेबायदिनो गाइखेरखौ जोङो ओ जेरावनाखि जोङो इसोर सिबिनाय एबा खुलुमनायावबो जों गाइखेरखौ बाहायो नङा होमबा?
औ नोंगौ
औ नोंथाङा खोनादोंबा बाथ्रानि गेजेर गेजेर औ नंगौ थारैनो बेफोरबायदि फिलार सिनफोरखौ बाहायलां।
औ खोनादों नोंथां।
औ थारैनो गाइखेरा दिनै आ सारा मुलुगावनो गोसारनानानै दङो थारैनो नोंथाङा मख'लांदों गाइखेरखौ मा मानि मोननाय जायो एबा गाइखेरजों जोंङो मा मा मुलाम्फा खालामनो हायो थारैनो नं जोंङो गाइखेरखौ गिबियाव मोसौ मोसौ गाय एबा जारसि मोसौ गायनिफ्राय जोंङो मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे ससे मोसनिफ्रायबो जों गाइखेरखौ मोनो आरो बिदिनो बिदिजों लोगोसे जोंंङो बायदि बायदि जिब जुनारफोरनिफ्रायबो गाइखेरखौ दिहुननाय जायो जेरै बोरमाफोरनिफ्रायबो जोंङो गायखेरखौ दिहुनो। थारैनो। गाइखेरा जोंनि जिउ खुंनायाव सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जोंनो गोनांथि जानाय मोनसे गोथार मुवा बेखौ जोंङो इसोर सिबिनायावबो जों बाहायो मन्दिरफोराव
औ।
दा गाइखेर गाइखेरा जोंनि हादराव एबा जोंनि रायजोआव माबोरै जोंखौ हेफाजाब होदों एबा जोंनि रांखान्थियारि हालोदखौ जौगाखांहोदों होनोब्ला गिबियाव जोंङो भारताव भारतारि फ्रा मोसौ गायखौ गावनि बिमा होननानै बेखौ ओ मानिनाय जायो मोसौ गायखौ जोंङो बिमा नोजोरजों नायो। जाय बिमानि गाइखेरखौ जोंङो जोनोमनिफ्राय जेरै जानानै देरबो बोदों थिग बिदिनो जोंङो मोसौ बिमानि गाइखेरखौबो जों गावनि जिउ संसाराव बाहायो जेरै साहा लोंनाय बिदिनो गाइखेर दाखा जानाय बिदिनो ओ गाइखेर गो जायै लोंनाय बिदिनो घि माखन बानायनाय बेफोराव जोंङो गाइखेरखौ बाहायनाय जायो। गिबियाव भारत हादराव बांसिन मोसौ फिसिजानाय हादोर हिसाबै खमैब्लाबो ओ जोंङो गाइखेरखौ गुबुन गुबुन ओ जायगाफ्रावबो जोंङो ओ एक्सपर्ट इम्पर्ट खालामहरनाय जायो नां लाबोनायखौ
औ
बे जाबाय मोनसे गाव गावनि आंखालथिफोरखौ सुं सुफुंनो थाखाय जोंङो बेफोरबायदि खालामनो गोनां जायो। दा गाइखेरखौ जोंङो बबे खामानियाव बाहायनांगौ आरो बबे खामानियाव बाहायनाङा बिनि सोमोन्दैबो आङो फंनैसै नोंथांनिसिम आव बुंसै गाइखेरखौ जों गिबियाव नंगौ थारैनो जों सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायावबो हायो एबा गिदि गिदिर रेस्टुरेन्ट हटेल ओ बेफोरबायदि बिजनेस खालामनाय एबा सागलाफ्राव जोंङो बाहायनाय जायो गाइखेरखौ जेरै घि माख खन बेफोरबायदि साहा फुदुंनाय बानायनायफोराव नाथाय गाइखेरखौ जोङो ओ दासान्दि रिसेन्टलि एबा गोदोनिफ्रायबो जों नुनो मोनदों नांङा फाङानो इसोरनि मुंङाव फुजिनानै गाइखेरखौ आलाय सिलाय खालामनाय बबेबा ओ दैमाफोराव गिदिर गिदिर लैथो फोराव जोङो गाइखेरखौ ओरैनो लु फावहैलाबायनाय ओरैनो गाइखेरखौ इनाय अनाय फारियै जोंङो बाहायालासिनो इसोरनि मुंङाव जोङो जायालासिनो जोङो इसोरनि मुंङाव बेखौ आदानि खालामनाया बेयो मोनसे बानजाथाव नंङा दिनै जोंङो बयबो नैबे आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्स मुगायाव एबा कम्पिउटार मुगायाव जोंङो साननो हरनो गोरों जानांगोन जोंङो बबे जिनिसखौ एबा बबे मुवाखौ बाहायोब्ला जोंनि गावनिनो खहा दङ एबा जोंनि आबहावानि थाखाय खहा दङ बेखौ जों सानना नायनांगोन थारैनो जोंहा आबहावाया गुबुंले जायो बारमणडला बारमणडलनि थासारिया गाज्रि जालाङो जोङो गाइखेरखौ जुदि बिदिनो हाजार हाजार लिटार लिटार जोङो बेफोरबायदि दैफोराव एबा लैथोफोराव जोङो लखबनो नाङा जों गासै भारतारिफ्रा एबा मुलुगनि सुबुंफ्रा गाइखेरनि सायाव एसे साननो गोनां इसोर सिबिनायनि मुङाव गाइखेरखौ आलाय आफानि खालामनो नाङा बेजों जोंहा आबहावाया गुबुंले जायो। दा फैदो फंनै सोबाय फंनैसोबाव नैबे आयदायाव जोङो गामियारि एबा ओ मोनसे गामि ओनसोलाव थानाय हिसाबै